हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दायो।
आं दा ओरैनो दं जिरायनानै
बिदिब्ला
बि
आं नोंथांजों बे समाव मोनसे ओ गोनां आयदा आसामनि हाजो ओनसोल आरो बिनि सुबुंफोरनि रायजो जानाय
औ
ओ बेनि बागैसो सावरायनो सानदों।
औ हागोन औ सावरायनो हागोन।
अ। बिदिब्ला नोंथांजों आं सावरायनो लानो सान ला-लानोसै। ओ आसामाहाय जोंनि सा सानजा भारतावनो बिनि हासार गोनां हायेन दैमा दैसा साहा बागान समायना हाजोफोरजों बुंफबनाय।
औ।
गंसे हादरसा बिनि अनगायैबो आसामाव आसामनि गेजेरजोंनो बोहैलांनाय बुर्लंबु थुर आरो बराग दैमा आरो बुरलुं बुथुर आरो बराग जौवेन। लोगोसेनो हाजो ओनसोलफोराहाय आसामखौ मिथिंगायारि सम्पदजों धोनि आरो जोंनि हारिमुवारि सम्पदफोरनि थाखाय आसामखौ आलादा खालामदों बेबायदिनो हाजोफोराहाय माखा जोंनि आसामनि हाजो ओनसोलफोराहाय माखासे जोंनि थागिबि हारिफोरनि थाखुलि थाखुलि होननानै जों बुंनो हायो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि हाग्रा सम्फद आरो जों बिफां लाइफां हाग्रामाफोरबो जों हाजो ओनसोलाव मोननो हायो। ओ
बुंनो थाङोब्ला जों आसामनि माखासे गाहाय गाहाय हाजो ओनसोलफोरखौ मख'नांगोन बेफोर जाबाय कार्बि आंलं हाजो दिमा हासाव जायखौहाय जाखास हाजो होननानैबो जों मिथियो। बेबायदिनो कासार हाजो बेबायदिनो हाइलाखान्दि हाजो। बेफोर आसामनि माखासे गाहाय हाजो ओनसोलफोर।
बिसोरनि मादाव जों मिथियोदि कार्बि आंलंआहाय आसामनि मख'जाथाव बयनिख्रुइ देरसिन हाजो ओनसोल। जेरावहाय दिमाहासावाबो बिनि समायना हाजोनि नुथाय आरो बिनि आलादा बारहावानि थाखाय मुंदांखा नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो हाजो ओनसोला मिथिंगायारियै धोनि मिथिंगा सम्फदजों। बेबायदिनो हाजो ओनसोल होनना बुंनो थाङोब्ला जों सरासनस्रायै बिफां लाइफां गुदु हाग्रा बेबायदिनो दैमा दैसाफोर। दै बाज्रुम बेबायदिनो जिब सम्फदाव दोहोनि बेखौ जों मिथिनो हायो। बेबायदिनो हाजो ओनसोलाव जों गुबुन ओनसोलनिख्रुइ रुजुनायाव बिनि बोथोरखौ एसे आलादा नुनाय मोनो। जेरै बे ओनसोलाव एसे बांसिन अखा हानाय जों नुनो मोनो हाजो ओनसोलफोरा
औ।
जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना जों
हाजो ओनसोलनिफ्राय
औ।
ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय। बिफां लाइफां औवा ओ मुलियारि लाइफां फोर आरो गोबां रोखोमनि जुनाद दाउ बायदिफोरखौ जों मोननो हायो। बेबायदिनो जों हाजो ओनसोल फोरनिफ्राय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनां जानाय मुवाफोरनि अनगायैबो जों जुनारफोर खौबो हाजो ओनसोलाव नुनो मोनो जाय जोंनि ओ सानफ्रोमनि जिउ खुंनायाव मानसिजों सोमोन्दो गोनां आरो जोंनि आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनायाव जोंजों थोंजोङै सोमोनदो गोनां हाजो ओनसोलाव जों गुबैयै थागिबि हारिफोरनि सुबुंफोरखौ थानाय नुनो मोनो बिसोरनि गेजेराव जेरै कार्बि डिमासा नागा खुखि बिसोरो गाहाय ओ बिसोरनि थाखुलि मावनानै जानाय आदब आबाद मावनाय हारिमु गाननाय जोमनाय मोसानाय मेथाइ आरो फोरबोफोरा आलादा गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव बिसोरहा गावबा गावनि गाननाय जोमनाय राव मोसानाय रंजानाय फोरफोर आंगोनि फोरबोफोर दङ बेफोरखौ लानानै बिसोरो हाजो ओनसोलाव गोजोनै रायजो जानानै थायो बिसोरो सरासनस्रायै ओ आबादनि बि बिथिङाव जों मख'नो थाङोब्ला ओ बोस्लायनाय आदबजों मावनाय आबाद जायखौ जों जुम आबाद होननानै बुङो जुम आबाद होननानै बुङोब्ला जों सरासन हाजो ओनसोलाव हाग्रा सनस्रांनानै मावनाय आबाद बेखौनो बुजियो जेरावहाय ओ आबादखौहाय जेब्ला हाया हासार गोनांसिन था थागोन अब्लासिम बेवहाय आबादखौहाय मावनाय जायो जेब्ला हायाव हासारा एसे खमायो अब्ला बेखौ जायगा बोस्लायनानै आबाद मावनाय जायो बे नो जों जुम आबाद होननानै मिथियो जुम आबादनि जुम आबादा आबा आबाद बिथिंनि मोनसे गोनां बाहागो बेनिफ्राय जों जोंनि थाखाय गोनां जानाय औ मैगं थाइगं आरो गोबां लाइफांफोर जोंनि आखाइनि दानाय लुनायाव गोनां जानाय ओ बिफां लाइफांफोरखौ जों जुम आबादानिफ्राय मोननो हायो बेबायदिनो हाजो ओनसोलाव सुबुंफोरा गोबां गावनि नांगौ बेसादखौहाय जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो दा नोंथांनिफ्रायबो आं हाजो ओन स़लनि सोमोनदै एसे मिथिावनो लुबैबाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथाङाथ' बुंनानै बादि माखासे खोथाफोरखौ बुंलांखाबाय हाजोयाव मारै रायजो जायो मा मा हारि थायो
औ
आसामनि हाजो जायगा एबा पन्चार होननानै बुङोब्ला जोङो गासै कार्बि आंलं हाजो जिल्ला जेरै डिमा हासाव कासार हायलु हायलाखान्दि हाजो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। आरो कार्बि आंलं आरो हाजो कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव हाजोआ मोनसे आसामनि हाजोनि मोनसे मुं मुंदांखा जायगा होननानैबो बुंनो हायो। बेयाव गोबां दै बाज्रुम दं दै बाज्रुम उम कार्बि आंलंआव दं गोबां दै बाजुम दं जेरै बिलुगाट खानथिलांसो बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दिमा हासाव दिस दिमा हासाव जिल्लायाव बुंनो थाङोब्ला गोजौ हाये हाजो जायगा जेरै ओम
ओ जाथिंगा जेरै हाफ्लं बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। हाजो हाजो जायगायाव थानानै सुबुंफोरा गोबां जेंना जेंसिजों जुजुनायखौ जों नुनो मोनो आरो अखा बोथोर जेब्ला अखा बोथोर जाब्ला
औ नंगौ
गुगानाय हाजोनि हा गुगानाय आरो हा ओ लामा सामा अखाजों गाज्रि जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बांसिन बिदि हा हाजो सिं सिंनि जायगानि सुबुंफोरा लेखा गोरों जाया आरो साख्रि बाख्रियाव जेरै बो बांद्राय गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंनि हा हाजो बेफोर बिसोरो बेफोर मोनब्रै एबा बिसोरनि जायनि थाखायसो जोंनि आसामा एसे एनै बेरायग्रा जायगा रां आरजिनो हादों बेफोरनि जायगानि थाखायसो आरो जों दा डिमा हासाव जिल्लायावथ' गोबां बेरायग्राफोर जेरै गोजान गोजान जायगानिखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो बिसिनि थानाय जानाय लोंनाय रायलायनायफोरा गुबुन गुबुन जायो। मानोना बिसोरो हाजो जा ओनसोलाव थाग्रा सुबुं आरो बिसोरो नोंथाङानो बुंलांनाय बादि बिसोरो जुम आबादखौ मावो आरो जुम आबाद मावनो थाखाय गिबियाव बिसोरो हाजोनि राननाय हाग्रा बंग्राफोरखौ सावस्रांनानै बेखौ मोजाङैनो खदाल एबा सिखाजों एरखुनानै लायो बिनि उनाव बिसोरो गोबां आबादखौ मावनाय नुनो मोनो जेरै जुखामखौबो गायनाय नुनो मोनो ओमफ्राय जोगोनार बिदिनो गोबां मैगं थाइगं गायनाय नुनो मोनो आरो जों हाजो ओनसोलनि आबाद मावनायाव
औ
नोंथाङा बुंलांनो हाबावगोनना एसे
औ हागोन थारैनो ओ हाजो ओनसोलाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां एसे बाहागो ओ हाजो ओनसोलनिफ्रायनो जों जोंनि मिथिंगायारि सम्पद जोंनि ओ दारिमिनफोराव नांगौ गोजान गोथां मुवा जेरै बिफां लाइफां
औ
जोंनि मैगं मैगं थाइगं बेफोरबो जों मोननो हायो। बेबायदिनो औवा रायदों लोगोसेनो हाग्रा सम्फदफोरखौबो जों मोननो हायो बेबायदि बिदिनो नोंथाङाबो मख'खाबाय हाजो ओनसोलानो मोन‌ ओ आथिखाल गोबां ओ दावबायनाय दावबायथिलिजों सोमजिखांनाय नुनो मोनदों हाजो ओनसोलखौ लानानैनो गोबां दावबाय जौगाखांनाय जों नुनो मोनबाय हाजो ओनसोला बेबायदिनो दावबायदा जारिमिनावबो आसामाव आसामखौ रांखान्थियारि गोबां
औ औ नोंथां हेल'औ
अब्लानो जों जोंनि हाजो ओनसोलखौ इयुननि थाखायबो संरैखाथि लाखिनाय हेफाजाब होगोन। दा जों हाजो ओनसोलनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय दा जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां सावरायनाय
औ औ दे होमबा नोंथां।